ना नोंथां।
औ।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बाहरनाय थाबाय।
औ नोंथां होमब्ला बे जों सावरायनो लायनाय आयदानि सायाव जों सावराय जासिगोन नामा नोंथां।
औ नोंथाङा माबे आयदानि सायाव सावरायगोन होननानै सानो।
आं बिबारनि सायावनो सावरायनो सानदों नोंथाङा मा बुङो‌।
औ जायो दे नोंथां नोंथाङानो गिबियाव अब्ला बिबारनि सोमोन्दै बुंग्रोदो।
औ। बिबार बिबाराथ बायदि। जेनेबा जात थायो आरो ना। जेरै। जोङो दावदै फुल होनना बुङो जायखौ। आरो जबा बिबार गलाब। ओमफ्राय फामि बिबार। ओमफ्राय बिदिनो गेन्द। दा। बेनिफ्राय आरो गर सानफ्लावार होनना बुंनाय जायो जायखौ जों सानबिबार। ना बेनिफ्राय दङ। ओमफ्राय जों बांसिन माने जों बाथौआवहाय माने हाथनथाखौ होनाय जायो आरो जेरै दावदै फुलखौ गेन्दाय बेफोरखौहाय होनाय। ओमफ्राय जबाखौबो होनाय जायो जोङो। बेवहाय बाथौआव जोङो जेब्ला मंगलबार बाराय बृहस्पति बाराय सनिबार बाराय बेफोराव जोङो समबार बाराय बेफोराव बांसिन जोङो बरफोरा खुलुमो आरोना बे ओमाय बाथौआव जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जानानै साथि होनाय जायो आरो बेयाव हाय सिजौआव हाय उनावहाय जोङो बे दिनल नङा जों जेब्ला फुजा जायो न फुजा जानाय समाव जों बिदिनो बेवहाय माने प्रसाद थगि होनाय आरो आफेल आंगुर बुद होनानै जों बेवहायनो आफा बोराइ बाथौखौ जों खुलुमो
औ नंगौ नों थां ओ जोंनि ए एआव गोबां जों गोबां रोखोम खोमनि माने बियो जोङो बिबारफोर नुनो मोनो आरो थां बेबादिनो जेरै नोंथाङा बुंदों फामि बिबार मोनो नङा होन बा गेन्दा बिबार बे थाङा दावदै बायदिनि बाथ्रा बुंलां दों।बेनि अनगायैबो जोङो गोबां फोरबादि बिबार मोनो आरो जेरै जों हमनानै लाय गलाब बिबार नङा होमब्ला? गलाब बिबारखौथ' जोङो बिबारनि रानि होननानै बुङो। बेनि अनगायैबो जोङो बेबारिनो जोङो नयनतरा होननाय बुङो जायखौ अ आरो बेनि अनगायैबो जोङो दोंबावो जोंहा कागज फुल होननानै बुङो जायखौ औ जा बगेन भेलिया बुङो जायखौ इंराजियाव बेनि अनगायैबो जोङो कृष्ण सुरा राधा सुरा बेबादिनो जोङो आरोबाव बिबारफोर मोननो थाङो आरो बेबारिनो जबा बिबार जबायाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होनब्ला? बेबादिनो जोङो सेेवालि बिबार बादि बिबारफोरबो नुनो मोनो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना गोबां रोखोमनि ओ माने बिबारफोर आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंहा दाउथु बिबार होननानै बुङो जायखौ कप औ बिबार होननानै बुङो। ओ बेखोबो जों। ओ मोनो आरो
ओं खप्पौखोथ बैसागोआव लायो न'
औ बे खौथ' बैसागोआव बांसिनै नेयो बिबारा बांसिनै बारो आरो बेखौ। बैसागोआवनो लानानै माने। बर' आइजोफोरा बा बर' सु ग्लाफ्रा बेखौ लानानै मोसायो आरो। खानायाव खानाय थफायाव लानानै बेबाय जेब्ला लानानै मोसायो अब्ला जोबोद मोजां नुयो आरो बेनि अनगायैबो नोंथां बेफोर जा बिबारफोर दङ बेफोर बिबारनिथ' खायसे मोदोमनाय दङ खायसेया मोदोमनाय गैया नङा होनब्ला? ओ बेबारिनो गोबां ओ खायसिया। हराव बारो खायसेया सानावनो बारो नङा
जेरै सेवालि ना सेवालिया हराव बारो।
औ बेबादिनो गन्दरास बायदि फोरा गोबां मोदोमोनो न नंङा होनब्ला ओ बेफोरनो आरो। आरो नोंथां बुंनाय बादिनोन नंगौ जों बिबारफोरखौ फुजा होनायाव गोबां बाहायो नङा होनब्ला ज जोंनो‌ ओ बिबार ओ जिहेथु बेखौ जोंनो फुजिनो थाखाय ओब बार नांगौ।
औ
बिबारानो जोबोद गोनांथार होननानै सानजायो। ओ बेनि अनगायैबो जों ओ बिबारफोरखौ जोङो हाबा हुखा बायदिफोरावबो बाहायनाय नुनो मोना नङा नङा होमब्ला हौवा गोदान हिनजाव गोदान थानो थाखाय जोङो बिबार मालाखौ बाहायनाय नाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनो जोङो ओ बे हाबा जि हिनजाव-ओ जि हिनजाव गोदान जयो बा हौवा गोदान जिरायो बेयाव बाहाय माने जोङो जोंनो साजायनानै दोनो नङा होनब्ला बे आं बे आथिखालाव गोबां माने बे गायनाय बा आ बिबारनि अनगायैबो बे जोङो आर्टिफिसियेल जों बानायनाय गोबां बिबार फोरखौ नुनो मोनो। होनब्ला जों प्लाटिक बिबार बायदि फोर नुनो मोनो।
आथिखालावथ' बांसिन हाथथायनिफ्रायनो बिदि प्लास्टिकखौ प्लास्टिकखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिबारखौ।
औ नंगौ जों गोबां केट मोननो थाङो न ङा होमबा ओ नोंथां ओरैनो ओ बेनि अनगायैबोथ' जोंहा बिबार बागान थायोब्ला न'खराव जोङो जोबोद समायना नङा दा ओ जायजायनि बिबारजों बुंफबनाय जायगा माने बेफोरबायदि जायगायाव थायोब्ला बा बि बार बारनाय बायदिसिना रंनि ओ बिबारफोरा बारनायजों लोगोसे बेवहाय जुदि सिखिरिफोरा आ बिरबाय बिरबायनानै जुदि सोबो अब्ला माने बांसिनै सु समायना नुयो आरो जों ओरैबादि नाङो जेन जों सोर्गोपुरियाव सो दङ'। बेबादि ओ जौ जोंनि साननाय फैयो आरो जोबोद गोजोननाय मोनो। नो ओ नोंथां आरो बे बिबाफोर खौ जे जोङो जिहेथु गायनाय जायो। ओह नोंथाङा नखराव माब्लाबाफोर बिबार गायफेरबाय नामा आरो बेफोरबादि जुदि बिबार गायफेरबायब्ला ओह बिबारफोरखौ माबादि गायो आ रो बेफोरखौ माबादि जोथोन लानांगौ ओ बा लायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं बिदिनो न'आव माने बिबारखौ गायबोला माने आङो बेवहाय फुलि दङ' बिबारनि फुलिखौ गायबोला जेब्ला आङो बे हाखौहाय जावग्लिनानै लायो हाखौहाय जावग्लिनानै माने बेवहाय जों गोबोर हासार होनना बुङोना जायखौ बेखौबो होयो आरो जेब्ला बेखौ होबोला जेरै हा हासार मोननानै माने बिबारा मोजां जायो आरो ओमफ्राय बेयावल नङा माने टाब होनना बुङोना जायखौ जों बायनानै मोनो हाथायनिफ्राय
औ बे जोङो हा थायाव गोबां मोननानै गोबां बायनानै मोनो जेरैहाय बेबो मोनो जों प्लास्टिक बो मोनो नङा होनब्ला?
औ बेवहाय माने ओ जेब्ला सान्दुङा अभार दुङो ना दुंहो दुंबाथायथ बियो रहाय लाङो ना?
औ।
माने बेवहाय दैखौ होनाय जायो आरो दै एसे एसे होबाय थानांगौ सानफ्रोमबो बिबारखौ जेब्ला गायदो जिहेथु माने जोथोन लाबाय थाब्लासो बिबारा मोजां जागोन नालाय नलाबाथ बिबारा थैलांगोन। खायनो बिदि जोथ थोला होनाय जायो आरो। जोथोलानानै
औ नंगौ नोंथां, जोङो जिहेथु बिबारखौ गायब्लाल जाया नङा होनब्ला बिबारखौ गायनाय जों लोगोसे जों बेखौ गोबां जोथ थोनबो लानो नागौ ओ बिबारखौ जोङो मोजांङै गायोबासो बिबारफोरा मोजायै थांगोन नङा होनब्ला आरो बे खौ ओ जेब्ला मोजाङै थांगोन अब्ला जों समायना नुगोन बा बेफोरो बिबार बारगोन नङा होनब्ला? समायना नुहोनानै जोंनि जा ओ। न' बेफोरबायदिखौ माने समायनानै होगोन आरो। बेनि अनगायैबो ओ नोंथां।
औ
बिबार गायनायावथ' जोङो बिबारखौ ओ गायनाय जों लोगोसे जों दैबो बुथारनांगोन नङा होनब्ला? औ बे गायोब्लाल' जाया बेनि अनगायैबो जोङो बे बिबार जिहथु हासार दङ बे हासार आसारखौबो जोङो होनो नांगोन आरो अब्लासो माने बिबारा मोजाङै बिनि देन्थाजों ओ बियो आरो बाव गोजौ जानानै बा मोजाङै दालाय बिलाइ रोदोबनानै बियो
औ नंगौ नोंथां।
माने बिबार बारगोन आरो‌। ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ बे जि बिबार दङ बे बिबारफोरजोंथ' जोङो आरोबाव गोबां रोख खोमनि जोङो जि पारफिउम बुङो जों मोदोमाव जाय खौ जों बाहायो। ओ बे फोरनि मोदोम जोङो गोबां ओ जोङो बा नायो पारफिउम बायदि बाय फोरखौ बेनि अनगायैबो जोङो जिहेथु ओ बे जों जोङो बायदिसिना सेम्फु जायखौ खर' लोबनायाव बाहायो ओ बेखौबो जों अनगायैबो जोङो बे जितु जबा बिबार दङ बे जबा बिबारनि खौ जेब्ला जोङो ओ मा होननानै बुङो बे ओ देग्लिनानै बा सिफ फ्लेनानै जों जेब्ला खानायाव लायो अब ब्ला माने खानायआ जोबोद फिस्ला जायो होननानै बुङो आरो।
सिम्पोल' नङा नोंथां बिदिनो जोङो क्रिमबो जेरै मोखाङाव लानो थाखाय बायोना बिनिफ्रायबो फुलनिफ्रायबो बा-बानाय आरो। जेरै सेवालिफोरखौबो बानायनाय जायो। सेवालिनि बिबारखौहाय हाबानानै बिदि क्रिम
जों बे मोखाङावहाय क्रिम बायदिनि अन बेबो माने जोङो जिहेथु ओ मोखां सुनायाव बाहायो फेस वास होननानै बुं जों बाय खो जायखौ बुङो आरो बेखौबो जोङो माने बेफोर खौ दिहुननायाव बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो। जोंयो ओ जिहे थु दुगैनायाव बाहायो नङा होनब्ला साबुन ओ बेफोरखौबो जोङो माने। ओ बेफोरजोंनो बिबारफोरजोंनो माने बाहायनाय बा बानायनाय जायो आरो। बिदिब्ला नोंथां। दिनैनि जायो औ
नोंथां खोनादों ना।
हेलौ
खोनादोंना नोंथांङा।
औ खोनादों समाबो जाबाय नामा।
औ दे बिदिब्ला दोनदो
औ दे